हेल'।
औ मोजां खोनादों ना?
औ खोनादों होमबा नोंथां जोंङो एसे आबहावानि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां आबहावा खौ जोंङो माबायदि जोंङो संरैखा खालामनानै लाखिनांगौबा जोंनि आबहावायाथ' दायो गोबां ओ माने गुबुंले जानायखौ जोंङो माबोरै होबथानो हायो आरो लोगोसे जोंङो बे मानि जाहोनाव आबहावाया माने गेबेंलांगासिनो बा बुंफलांगासिनो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै।
अब्ला नोंथांङा एसे फोरमायना होदो।
औ जागोन दे नोंथां औ जोंहा ओ आब माने आबहावा एबा बारहावा गैयाब्ला जोंङो माने जिउ गोनां जायखिजाया जिउ गोनां बुस्थुफोरानो ओ जोंङो थांनानै थानो हानाया नंङा आरो जोंङो जोबस्रांलांगोन बेनिखायनो जोंनो आबहावा एबाट बार बारा जोंनि थाखाय बारहावाया जोंनि थाखाय गोनांथार। ओ बेखायनो जोंङो ओ बुंनाय बा आबहावा गुबुंनाय होनोब्ला जोंङो गोबां ओ रोखोमनि जोंङो मोननो हायो जोंङो बारनि बारनि ओ गुबुंनाय ओ दैनि गुबुंनाय हानि गुबुंनाय। ओ सोदोब गुबुंनाय बेफोरबायदि ओ खौ जोंङो नु मोननो हायो। थिग बेबायदिनो जोंङो ओ बारहावा गेबेंनाय एबा गुबुंनाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो ओ आथिखालाव माखासे गारिफोर खारनायनि जाहोनाव बा बैफोर गारिनि उखुन्दैफोरनि बनाय उखुन्दैजोंनो माने आबहावाया जोंना गाज्रि जादों होननानै जोंङो ओ बुंनांगोन। बा बिनि थाखायनो आबहावाया ओ गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेनि अनगायैबो ओ गिदिर गिदिर ओ इन्डास्ट्रि बा कारखाना एबा दारिमिनफोरावहा उम ओंखारनाय बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उख खुन्दै बा मो गाज्रि मोनामनाय गेस बैफोरनि जाहोनावबो ओ जोंनि बारहावाया ओ सानफा एफा माने गेब गुबुंले जानाया बांलांगासिनो। जों बेखौ मोन ओ नुनो मोनो बेनि उनाव ज जोंङो हा गेबेंनाय होनोब्ला एबा गुबुंनाय होनोब्ला जोंङो माखासे रासायनारि ओ आबाद मावनायफोराव माखासे रासायनारि हासार होनाय। माखासे मुलिफोर बाहायनाय लोगोसे जोंङो ओ बाहायनाय माखासे प्लास्टिक जाय प्लास्टिकखौ जोंङो जि ओ जौसे बोसोर गारनानै दोनोब्लाबो बियो सेवनानै थांङा एबा फोननान फोननानै थांङा बियो बिदिनो बि बेबायदिनो एखे थाबाय थायो बैफोरखौ जोंङो जानला मोनानला हाफोराव गारनायनि जाहोनावबो जोंनि हाया गुबुंनो एबा गेबेंनो हमगासिनो बा गेबेंलांदों। ओ बिनि उनाव जोंङो दै गेबेंनाय होनोब्ला बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायफोराव माखासे समाव जोङो ओ मुलि हासार सारनाय ओ बैफोरनि जाहोनाव ओमफाय जोङो मालाबा समाव आरो जोंनि ओ फायखाना बा ओ लेट्रिननिफ्राय जोङो बो बिनि मैलाखौ जोङो दैयाव फोजावहरनाय बैफोरनि जाहोनाव दैया बो ओ गुबदों लोगोसे आरो जोङो दारिमिनफोरनिफ्राय गनाय माखासे दैफोरखौ ओ गिदिर गिदिर दैमाफोराव बा लैथोफोराव ओ हगारनानै हरनायनि जाहोनावबो बे हाया ओ दै-दैया जोंना ओ गुबुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो आरो सोदोब गुबुंनाय होनोब्ला माखासे गारि मथर ओ खारनायजों ओ दामनाय हरन बायदिफोरनि लोगोसे ओ माखासे फुजा मेला बा जोङो ओरैनो मा रंजानाय रंजानो थाखाय ओ गिदिर गिदिर साउन बक्स बा ओ बिदिनो मेथाइफोर बा मिउजिकफोर दामनायनि जाहोनाव जोंनि ओ सोदोबा माने गुबुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे गु ङों सोदोब बुंनायजों ओ जोंनि सुबुं माहारिनि ओ खोमा जाय खोनानायनि जोंनि गोहो थायो। बियो जोंनियाव माने गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओ बेबायदिनो सोरबाया खोनायै जानाय थाबनो ओ बेबायदिनो सोरबाया माबा मोन से सानाय जानाय बेफोरबायदि जाहोनफोरा बैफोरनि थाखायनो जादों होननानै जोङो बुंनांगोन आरो। ओ
औ।
बेबायदिनो बेफोरबायदि जों गुबुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ नोंथाङा दा होमबा जोङो बैफोर गुबुंनायखौ ओ है-होबथानो थाखाय बा संरैखा खालामनो थाखाय जों माबायदि राहा लानांगोन बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
दा थारैनो आबहावा-आबहावा होनना बुङोब्लाथ' हौवाया जाबाय माने बबेबा मोनसे ओनसोलनि गोबां समनि माने बारहावानि गर बा अबस्था नङा होमब्ला नोंथां दा बारहावाया ओ साफ्रोमबो माने सोलायनो हागो दा अदेबानि बारहावाया माने गोबां समसिम एखे थायो नवा होमब्ला दा बारहावाया माने जिउआारि आरो लाइफांफोरनि थांनानै थानो थाखाय माने बयनिख्रुइबो गोनांथार उपदान आरोना।
औ।
दा बेवहाय बारहावानि माखासे उपदान थायो बेवहाय उ पदा होनना बुङोब्लाथ' बारहावाया माने ओ बिनि उपदान बुङोब्ला जोंहा बेवहाय दुंथाय। दुंथाइ होनना बुङोब्ला जोंहा साननि दुंथाइ बा बारनि-बारनि नार थाय बारनि नारथाइ होनना जाहा बेवहाय ओ बार मणडलाव थानाय बारनि नारथाय दा बे बारबायनाय बारबायनाय होनना बुङोब्ला बारनि थांलाय फैलाय खालामनाय। दा सिदोबथि दा बेवहाय सिदोब थि होनना बुङोब्ला जोंहा बाराव थानाय दै खफ'नि बिबां। दा बेवहाय अखा हानाय अखा हानाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बेवहाय अखा बरफ आरिखौ बुजियो आरो ना। दा आबहावानि गोनांथाय ओ बा जिवारि माने ओ थांनानै थाथो थानो थाखाय माने मोजां आबहावाया माने मानसिनि सावस्रि आरो थांनानै थानो थाखाय खाबु होयो आरोना? दा बेवहाय आबाद मावनाया माने ओ आबहावानि सायाव सोनारो बा रोखोम रो खोमनि माने फसलनि थाखाय माने ओह रोखोम रोखोमनि आबहावानि गोनां जायो बेवहाय ओ बेवहाय ओ हादरनि माने ओ रांखान्थियारि माने आबाद आरो मिथिंगायाव थानाय। ओ बेसादफोरनि सायाव सोनारो जाय माने आबहावाजों माने लोब्बा थायो आरो ना।
औ।
दा बेवहाय आबहावा सोलायनाय आरो जेंनाफोर होनना बुङोब्लाथ' बेवहाय थायसे सिगाङावनो बुंलांखाबाय बा आथिखालनि ओह दिनाव बा आथिखालनि जुगाव माने बयनिख्रुइबो देरसिन जेंनाया जाबाय आबहावा सोलायनाय आरो ओह दुंहावनाय आरोना नोंथां? दा बेवहाय माखासे जाहोनफोर दङ। बा हाग्रामा फोजोबनाय बा कलकारखानानि हुवा बा ओ गारिफोरनि थुङा बा इथा पेथाफोरनि धुङा। बा प्लास्टिक बाहायनाय दा बेनि गेजेरावनो माने नोज रगानाय फल माने अखा माने अखा समाव माने नहायनाय बा गोख्रों दुंथाय बांनाय बा
औ
बेवहाय माखासे बान्दोंफोर थायो आरोना बेवहाय बा बारहावा खौ माने साख्रि सिख्रि आरो मोजां लाखिनाया माने जों बयनिबो बिबान आरोना नोंथां? दा जों बांसिनै माने बिफां गायनांगौ। बा हाग्रामा रैखा खालामनांगौ। आरो बार मण्डलखौ लेथ्रा खालामनायनिफ्राय माने ओ गोजान माने गोजानाव माने थानाय। बा गोजानाव ओ थाबा माने आबहावाया मोजां जागोन। दा बेनि गेजेरजोंनो माने बेवाय आबहावानि बागै माने दङ माखासे बा बबेबा मोनसे माने ओनसोलनि गोबां समनि माने बारहावानि गर माने अबस्थाखौ आबहावा होननानैबो जोङो मिथियो नङा होमब्ला? दा बारहावा होनना बुङोब्ला बेवहाय जोंहा बेयो ओह सानफ्रोमबो एबा ओह घन्टाफ्रोमबो माने सोलायबाय थानो हागौ। नङा होमब्ला दा बेयो औ गोबाव समसिम एखे थायो आरो खुन्थियाव सोलाया आरोना बियो दा बेनि गेजेरजोंनो माखासे ओ सान्दुंनि दुंथाय बारनि नारथाय बा सिदोबथि बा अखा बरफ बायदिसिना बारबायनाय दा बेफोर दङ दा गासै माने ओ आबहावाया एखे नङा नङा होमब्ला नोंथां एखे नङा गासिबो आबहावाया बियो गाहायाव औ माखासे दोङो बेवहाय माने ओह बेवहाय बिसु फांखोनिफ्राय माने ओ जायगाया बेसेबां माने गोजानाव दं। माने बिसुब हांखोनि खाथियाव दुंथाय जाबाय बा ओ मेरुनि खाथियाव ओ माने बेफोर दं आरोना जौथाय दङ दु थाय माने बेफोरो लैथोनि गोजानथि हाजोनि माने बेफोरो दं आरो ना आबहावानि सायाव दा आबहावा सोलायनाय ओनना बुङोब्लाथ' जाओन दा मानसिया ओ गावसोरनि असुबिदानि थाखाय माने हाग्रामा फोजोबनाय बा गारि घरानि प्राय गोनां माने गेस माने ओखारहोनाय माने बेफोरनो आबहावा सोलायनायनि गाहाय जान आरोना? दा बेनि गेजेरजोंनो बे ओ बोसोरारि अखा हानायनि नियम सोलायदों बा बरफ गदों बा बरफ गोग्लैदों लैथोसा माने बान्दो आरो ओ बान्दो रोखोम रोखोमनि माने बिपद आप पट फैदों नङा ओमब्ला नोंथां
नोंगौ
दा बेनि गेजेरजों आबहावा गुबुंले माने नि गुबुंलेनि बागै माने इसे ओ बुंबावनो सानदों आङो आबहावा गुबुंले जानाय माने जोंनि सोरगिदिं थानाय बार दै हा आरो मिथिंगाफोरखौ माने लेथ्रा आरो बिस गोनां खालामनाय आरोना नोंथां
औ
दा जाय जिबारि आरो लाइफांफोरनि थाखाय खहा गोनां नङा ओमब्ला दा बेवहाय बार गुबुंले होनना बुङोब्लाथ' जोंआ ओ कल कारखाना बा गारि घरा आरो हाग ग्रामा सान ओंखारनायनिफ्राय ओ बा सान ओ ओ ओ बिस गोनां धुङाया माने बारखौ लेथ्रा खालामो बेनि गेजेरजों दै गुबुंले होनना बुङोब्ला जा नोगोर सोहोरनि लेथ्रा दै बा प्लास्टिक आरो कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय केमिकेलफोरखौ माने दैमा दैसाफोराव गारनाय हा गुबुंले होनना बुङोब्ला जोंआ आबाद मावनायाव माने ओ बेवहाय बाथ्रा बिखा आरो बिस गोनां मुलि बाहायनाय आरो प्लास्टि गारनाय बेफोर दङ बेनि गेजेरजोंनो माने ओ जोंआ गुबुंले जानायनि माखासे जाहोनफोरबो दङ बेवहाय हाग्रामा फोजोबनाय हाग्रामा फोजोबनाय होनना बुङोब्ला जोंआ नोगोर एबा ओ न' न' बानायनो थाखाय बिफां लाइफांखौ हानाय माने बियो बारमणडल कार्बन अक्साइदआव बांहैयो आरोना
औ नोंथां नोंथां ओ जोङो फोजोबथ'नोसै बिखो सावरायखो सावराय टाइमा गोबां जाबाय
औ औ औ औ जोंआ समाबो जाबाय नंगौ थारैनो औ नंगौ दे गोजोननाय थाबाय